ओ खा
औ नोंथां खोनादों।
ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथांनाव सम दङ ना? ओ आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामदों।
औ नोंथां।
बे आयदायानो जाबाय ओ जोंनि दावबायनाय एबा बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ जोंनि दावबायनाय एबा बेरायनाय होननानै बुङोबा ओ जोङो बेबायदिनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो थांनाय बा हान्थिनाय बेखौनो जोङो दावबायनाय होनो नङा होमबा नोंथां? जोङो दावबायनाय होननानै बुङोबा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मख'नो हायो जेरैहाय जोनि जोंनि गोदो गोदाय जोङोनो दावबायनाय होनना बुङोबा गोदो गोदायनि दावबायनाय एसे आलादा रोखोमनि आरो आथिखालनि दावबायनाया एसे आलादा रोखोमनि गोदो गोदाय जोङो बेबायदिनो अन्थाइ मुगायाव जोङो माखासे जानाय आदारनि थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे बे जायगासिम थांनाय जायोमोन बा दावबायनाय जायोमोन। बै समाव जों ओ न' बां लुनानै थानाय बेबायदि हुदा गैयामोन बा दङमोनब्लाबो जोंहा बिफां लाइफांनि जोंहा बिदिनो दालाय बिलाइजों खोबनानै थानाय आरो अन्थाइ दन्दरफोराव थानाय बा बिदिनो हाजो खंखरफोराव थानाय बेफोरबायदिमोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो बै समाव माखा आदारफोरा जोङो साखाथियाव गैया जायोब्लानो गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनाय जायोमोन बा मोनसे आदार गोनां जायगासिम नायगिरथिंनानै दावबायनाय जायोमोन, दाना बे समाव जोङो बेबायदिनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनाय बा दावबायनाय जायोमोन। नाथाय बेनि एसे उननि समनिफ्राय जोङो बेबायदिनो गामि लुजेनन्नाय एबा न'खर खुंजेनन्नाय बा ज' ज' थालायनाय बेफोरबायदि जोंहा ओ रोंलांदों बा सान स्रि जालांदों बे बा सानस्रि बेरखांलांदों। बे समाव ओ सुबुंफोरा आथिंजोंनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम हान्थिनाय बा मोनसे हाथाइ बाजार खुलिनो रोंनायनिफ्राय जोङो हाथाय, बाजार, दखानफोराव जोङो आथिंजों थाबायनानै थांनाय जायोमोन। बै समाव हान्था मेला राहायाबो जोङा मोजां नङामोन। बेबायदिनो जोंहा लामाफोरा जोंहा बेबायदिनो हाग्रा बारि आरो जोङो मोनसे बाजार एबा हाथायफोराव थानोबा जोङो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा दैब' बेफोरबायदि दैमा दैसा बारनानै थांनांगौ जायोमोन। बा जोङो हाग्रा गेजेरजों जोङो थाबायनो गोनां जायोमोन। बेबायदिनो बे समावनो लेवार, दाउखा, जिबौ जिबा जोंहा गोबां बा हाग्रानि जिब जुनारफोरजों मोगा मोगि जानांनाय बेफोरबायदि जायोमोन। बिनि उनाव जोंहा साखा दिरुननो रोंनाय समनिफ्राय माखासे मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरबायदि दिहुननो रोंनायसै। बिनि बे समावबो जोंहा हान्थामेला राहाया खोब मोजां नङामोन। मानो होननानै बुङोबा बे समावबो जोंहा ओ मोनसे लामाया लिक दब्लायनि जायोमोन जेरैहाय जाय जायगायाव साखा खारबाय थायोबा साखाया नांबाय थायो जोंहा सिल सिल बा हाग्रा गैयि जायोमोन। बिनि फारनै ओ फारनैथिंबो आरो गेजेर बाहागोआव जोंहा गोबां हाग्रा थायोमोन। आरो बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो हान्था मेला राहायै जोङो मोसौ आरो गराइ गारि बेफोरबायदिजों माखासे मुवा बेसादफोरखौ रोगानाय जायोमोन। बेबायदिनो जोंहा माखासे समाव जोङो साइकेल दिरुननो रोंबाय। बिनिफ्राय जों लासै-लासै गारि म दिहुननो रोंबाय। आरो बेबायदिनो आथिखालाव जोङो ओ खान्था मेला राहायाबो जोंहा जौगाबाय जेरैहाय जोंहा मोजां-मोजां सरब फि सरब बेफोरबायदि अन्थाइ लामा आरो हा खोनाय लामा बेफोरबायदि मोजां-मोजां लामा जाबोबाय। फोरबायदिनो जोंहा हान्था मेला राहायाबो जौगाबोबाय। आरो बेबायदिनो जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव जोङो नुनो मोनो सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै न'खर दावबायनायनिफ्राय लानानै बा मोनसे हानजा जानानै बेरायनाय बा ओ अबावबा जोङो गाव पारसेनेल जोंहा बेरायनाय बेफोरबायदि दावबायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो बा बे जुनारसालिफोरखौ नायनो थांनाय आरो ज जोङो बबेबा फिकनिक स्पटफोराव जोङो थांनाय बबेबा हाजो गाखोहैनाय बबेबा हाग्रा बंग्रायाव बेरायहैनाय बा बबेबा थाउन सहरसिम दावबायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां जोङो आथिखालाव जोङो नोजोर होनो गोनां बा साननो गोनां बा मिथिनो गोनां आरो बेबो मोनसे दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो जेन' सोलोंथाइ बिथिंखौ लोब्बा लानानै जोङो सोलोंथायारि दावगाय दावगानाय बा दावबायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नुबाय थादों जोङो। मानो होननानै बुङोब्ला बिनि गुबै ओ सोलोंथायारि दाव दावबायनाय जों हाबा फारि लानाय बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो बिजाबाव गासैबो ओ आयदाफोरखौ जोङो लिरनाय महराव जोङो मोननो हायोबा सावगारि महराव मोननो हायो दा बैफोरबायदि लिरनाय बा सावगारि महर बेफोरखौ मोगथाङाव नायनो थाखाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनाय जायो जेरैहाय जोङो बायखोनदानि नेरसोन नायनो थांनाय जुनारसालि नायनो थांनाय। आरो बेबायदिनो बबेबा थाउन सहर नोगोर। बेबायदिनो बबेबा मेउजियाम बबेबा बेफोरबायदि हाथरखि न' बा मा खासे जोङो गोनां-गोनां मिथिसार जानाय मुंदांखा जायगाफोरखौ नायनो थांनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेखौ नायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेन' सोलोंथायारि ओ दावबायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बै जायगानि थासारि बै जायगानि आबहावा बै जायगानि मानसिफोरनि जोंहा जानाय लोंनाय हुदा। बै जायगानि जोंहा माखासे ओ मिथिंगायारि थासारि आरो बैसोर जायगानि जोंहा समाजारि बि थिं बेफोरखौ नायनो थाखाय बा बेफोरखौ संबिजिरनो थाखाय बा बिसोरखौ नायबिजिरनो थाखाय जोंङो बेबायदि सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेजों लोगोसे जोंङो बै जायगानि माखासे मिथिंगायारि समाजारि थासारि जानाय लोंनाय हुदा राव राव बेफोरबायदिखौ लिरनो बा माखासे दाय जोंङो बेबायदिनो अरनबारिफोराव नायनो थांङोबा बै जायगानि जिब जुनार बा माखासे माखा दाउ सिन दाउला बायदिफोरखौ जोंङो नायनो संबिजिरनो आरो लिरसंनो बा जोंङो माखासे ओ रिपर्ट लिरनो थाखाय जोंङो दावबायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां बेनि गेजेरजों जों जोंङो ओ फरायसालि आयदायाव जोंङो ओ माखासे नम्बर थिसननाय जोङो बेखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंहा ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि गोसो सानस्रिखौ बेखेवनानै होयो आरो नोंथां। बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम ओ दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायनाया थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ
औ
ओहो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै दहाय नोंथाङा होननाय बायदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायहैनाय। बे दावबायनाया सोरबाया गावनि। ओ जिउ राहा नागिरनानै दावबायहैयो खायफाया गोसोआव रंजानाय। बाय जायो। खमेन लानो थाखाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैयो। ओ बेबायदिनो गोदोनि दिनावहाय जेरै नोंथाङा होननाय बायदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैनो थाखाय जोंना। गोबांथार गारि मथर गैयैनि जाहोनाव जोङो आयथिंजोंनो दावबायनो गोनां जायोमोन। बा जेरावखि थाङा हाथाय बाजारफोराव थांब्लाबो जाथि खुरमा बाय बाहाय बाहागिबिफोरनाव जों आलासि जाहैनोब्लाबो जों। आथिंजों थाबायनानैनो जों दावबायनो गोनां जायोमोन जायफोरना एसे गोनां बिसोर साइ केल आरो गोदोनि दिनावहाय जों गराइ गारि बेफोरजोंहाय जों दावबायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा। बिगियाननि आ सोलायबोनायजों लोगोसे सुबुं सोदोमस्रि जौगानायजों गोबांथार ओ माखासे साबसिननिफ्राय हामसिन राहाफोरखौ जों दिहुनन्नानै लानो हादों। जेरै दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि जिउआ गोबांथार सुखु दुखु, जेंना जेंसिफोरजों आबुं थिग बेबायदिनो बे सु सुखु दुखु जेंना जेंसिफोरनिफ्राय जोङो ओ दान्दिसे सम गावनि ओ दुखुफोरखौ जों बाव जौगानो थाखाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैयो एबा बेरायहैयो बेनिफ्राय जों गोबांथार गियानजों लोगोसे जोङो गोजोननायखौबो मोननो हायो जेरै
जोङो सोलोंथारि दावबायनाय ओ बेखौबो जों गावनि लोगो फोरजों दावबायहैनो हायो फोरोंगिरिफोरजों दावबायहैनो हायो। गावनि ओ न'खर एबा फेमिलिजोंबो जोङो। दावबायहैनानै जों गोसोआव गोजोननाय लानो हायो थिग बेबादिनो। ओ दाय नोंथाङा नलैथो सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा। जोंनि आ सोलोंथायारि बिथिङाव जोंहा गोबांथार आयदाफोरावनो दिनै। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दावबायहैनायनि माखासे प्रजेक्टफोर जोंहा थिसननानै होनायखौ। जोङो नुनो मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो माब्लाबा समावहाय बबेबा मोनसे। बा बबेबा मोनसे जारिमिनारि थावनिफोराव जोङो दावबायहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ नेसनेल पार्कफोर जेरै जोंनि आसाम हादरसायाव गोबांथा नेसनेल पार्क फोर दङ जेरै काजिर रङा नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क आरो बेबायदिनो सिखोना जाहार दङ गुबुन गुबुन जोङो जोंनि आसामाव बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनि सोलोंथायारि बिथिङावहाय जोङो बैफोर माखासे नेसनेल पार्कफोरावहाय दावबायहै नानै बै जायगायाव जोङो मा नुदों ओ जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोरखौन जों नुनानै माबायदि मोन्दां थि मोनदों गोसोआव माबायदि रंजानाय मोन्दों बेफोरनि सायावनो जों माखासे सोलोंथायारि बिथिङाव प्रजेक्टफोरखौहाय जों बानायनांगौ जायो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ रायमना नेसनेल पार्क आरो मानास नेसनेल पार्क होनो होननानै बुङोब्ला जों बेयावहाय गोबांथार जोङो जिब जुनार जेरै जोङो ओ मैदेरफोर नुनो मोनो गल्डेन लांगुरफोर जों नुनो मोनो सनाथि मोख्रा होनो जायखौहाय बेनि अनगायैबो गोबांथार जेरै
ओ मै नुनो मोनो ओ दाउसिन दाउलाफोर बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ नुनानै जोङो बांसिन आरोबाव जोंहा ओ गोजोननायखौ जोङो मोननो हायो जेरै जोंहा आ खाजिरङा होननानै बुङोब्ला आ
बयजोंबो मिथिसाजानाय जेरै सारा बुहुमावनो काजिरङा नेसनेल पार्कखौहाय मिथियो बे मिथिनायनि जाहोना जाबाय जोंनि आसाम होननानै बुङोब्ला थसेल' गं गोनां गान्दा बिनि थाखाय जोंहा बयजोंबो मिथिसा जानाय आरो बे जायगाफोराव गुबुन गुबुन ओ जायगानि सुबुंफोराबो ओ गावनि गोसोनि गोजोननायखौ मोननो थाख खाय बा इन्जयमेन्ट लानो थाखाय बैफोर माखासे नेसनेल पार्कफोरावहाय दावबायफैनानै दिनै जिब जुनारफोरखौ नायफैयो समायना मिथिंगायारि जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसा हाजो हाला बिफोरखौ नायनानैहाय जिउआव गोजोननाय मोनो ओ बेबायदिनो बे दावबायनाया सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो आ फेमिलिजों जों दावबायहैनो हायो जेरै बिमा बिफ फा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गावनि फिसा फिसौफोरजोंहाय जोङो ओ दा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो दावबायहैनो हायो बे दावबायनायाव जोङो आ आथिखाल समावहाय जोङा
दावबायनायनि सोमोन्दै ओ फोरमायनो हायो दा बिदिब्ला
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।